खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों खोनादों
खालामनानै दं?
नै आङो दंफां सायायाव जिरायनानै दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
आंबो ओरैनो दथैो नोंथां अब्ला आं नोंथांनि मोनसे आयदानि सायाव एसे फंनैसो सावरायनो होनना नैहाय माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा आंनो दा
औ नोंथां औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ अब्ला आङो आदनि सायाव एसे फोरनो हाग्रोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां जागोन दे नोंथां
औ माने आं सावरायनो नागिरनाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि फरायसा जिउआव माने उन्दै गथसाफोरनि जिउआवहाय गाज्रि लोगोया आरो फेग्रा मुवाया नाथाय माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा? औ
औ नोंथां औ औ थिग बेबायदिनो नोंथां आं मोनसे एसे फोरमायलांनोसै नोंनि सि जेरै जों दानि जुगाव बुंनो थांनाय बायदिबाथ जों फेग्रा मुवाखौ जोंनि गामि बा दकानफोराव जों नुनाय जायो जेरै जोंनि समाज। खौ लामायाव लाङो। जों नुनो मोननाय बायदिबा। जोंनि समाजाव आं जा नुदों बे बेखौ एसे नोंनिसिम फोरमायनोसै ओ जोंनि समाजाव। बेबायदिनो गाज्रि लोगो बा गाज्रि फेग्रा बेसादा। माबायदि गोहोम खोख्लैयो होनोबा। जोङो गिबियाव गाज्रि लोगो बा बे फेग्रा मुवा बेसादखौ लाग्राखौ बुंनांसिगो गोन जेरै जों बे गिबियाव। नो बिसोर लानानै जेरै गावनि लोगो बा गावनि लोगोखौ बे बुस्थुखौ इउस खामनो थाखाय थिनो बिनि थाखाय जोंनि फरायसाफोराबो बेखौ इउस खालामनानै जों गाज्रि जानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै गाज्रि लोगोजों थायोबा माने बिदिनो समाजाव गाज्रि बारहावाया हाबो बेखायनो जों बेनिफ्राइ गोजानाव थानाया मोजां जेरै जोङो बुङोबा फेग्रा फेग्रा मुवा फेग्रा मुवाखौ जों गोबां जायगायाव नुनाय जायो जेरै जोंनि गामिनिनो दुब दखान बा कलेज स्कुल बिदि खाथि खालायाव जों बिदि गाज्रि मुवा लाग्रा दखान बिबिबे बेफोरबायदि बुस्थुखौ जों नुनाय जायो जेरै सिग्रेट गाज्रि मुवानि नि नामखौ बुङोबा आं बुंनोसै फंनैसो जों जेरै जोंनि गामि खाथि खालानि दखानावनो यो जेरै सिग्रेट बिरि बायदिसिना सिग फोर आरो। मा होनोमोन बेफोरखौथ आं बारा नामखौबो मिथिया। नों नोंथांमोननि। थिंलाय बैदि समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैगासिनो दं नोंथांङाबो एसे फोरमायना होदो दे।
थारैनो आङो बुंनो लानाय आयदाया बेनो मोन जे जोंनि फरायसा जिउआवहाय माने गाज्रिल लोगो आरो फेग्रा मुवायाहाय माबायदि गोहोम खोख्लैयो जोंनि फरायसा जिआव गाज्रि लोगोनि गोहोम होननानै बुङोब्ला जों थारैनो बुंनांगोन गाज्रि लोगो होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन जाय फरायसायाहाय माने फरायनाय समाव गावनि लोगोखौ माने बादा होयो एबा फरायनायाव माने जौगा खांहोनायनि सोलाय गाहाय फारसे बोख्लायनो नाजायो बेखौ जोङो मा होननानै बुंनो हायो गाज्रि लोगो होननानै बुंनो हायो लोगोसेनो जाय फरायसाया क्लास लानाय समाव बा जाय लोगोआ माने क्लास लानाय समावहाय लोगोआ गोसो होफुनानै फोरोंगिरि फोरोंनायखौ खोनासंफुबाय थानाय समावहाय लोगो खौ एदावनाय बा जंखायनाय बेफोरबायदि हाबाखौ मावो बा जाय लोगोआ क्ला क्लासखौ क्लासनि समावहाय लोगोखौ बुङो जे जों बे मोनसे क्लासखौ लाला नेक्स्टआव लासिगोन बा बैहाय थांथ'नोसै बेफोरबायदि होननानै क्लास लानायफ्राय गावनि लोगोआवहाय गोजान खालामना लायो बेफोरखौ जों गाज्रि लोगो होननानै बुंनो हायो लोगोसेनो जाय फरायसाया फरायसा जाय फरायसाया एबा जाय लोगोआ फरायसालियाव थांनो होनना न'निफ्राय ओंखारबोनोसै आंबो ओंखारबोनोसै नोंबो ओंखारबोनोसै लोगोसेनो लामा ससेनिफ्राय बुङो दिनै जोङो फरायसालियाव थांला जोंखौ आइ बाबायाबो नुखाखै जोङो फरायसालियाव थांनायनि सोलायै गुबुन जायगायाव बेरायहैनोसै ग्रोब फरायसालि गनाय समाव जों बुंग्रा फरायसाखौ जोङो मा फरायसा एबा लोगोखौ जों मा होनना बुंनो हायो गाज्रि लोगो होनना बुंनो हायो जाय फराय जाय लोगोनिफ्राय जोङो गोजान बा जानखार होनानै थायोब्ला ओङो मा होनो मोजां होननानै आं बुंनो सानो मानो होननानै बुङोब्ला गाज्रि लोगोआ नोंनि जिउखौहाय गाज्रि खालामनाय बा फरायनायाव नोंखौ गाहाय फारसे लांनायाव जोबोद गाज्रियै गोहोम खोख्लैयो आरो मानो होननानै बुङोब्ला फरायसा जिउआवहाय गोआनो गा मा होनो फरायनायनि बिथिङाव जोबोर गाज्रियै एबा मोजाङै गोहोम खोख्लैयो आरो।
औ औ नोंथां औ।
गाज्रि लोगोनि सोलायै जुदि नोंथांजों सासे मोजां लोगो लोगोखौ नोंथाङा लोगो महरै लायोब्ला जोंहा मा जायो नोंखौ बिथाङा बुंगोन लोगो नों बेसेबां जौगाखो औ आंबो बेसेबां जौगाफाय नों बेसेबां फरायो आंबो एसेबां फरायो। नोंगौ जों एसेबां फरायबावनांगोन बेफोरबायदि खौ जोङो मोजां लोगोजोंसो सावरायनो हायो आरो। गाज्रि लोगोजों बेफोर बाथ्राया जोंना सावरायनाय जाया हाज्रि लोगोआ खालि बुंगोनल' मा नोंथाङा बेसेबां फरायो आंथ' फरायानो ओरैनो फैयो आङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्राबो दङ। बेफोरबायदि लोगोनिफ्राय जोङो गोजान जानानै थायोब्ला जों मोजां आरो औ बेराफारसेथिं औ बेराफारसेथिं फेग्रा मुवा फेग्रा मुवाया जोंनि फरायसा जिउआवहाय माबायदि गोहोम खोख्लैयो होननानै बुङोब्ला माखासे फेग्रा मुवाखौ लानानै जोंनि फरायसाफोरा गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय एबा फरायनायखौ नागारनायसिमलागै थांनायखौबो जोङो समाजआव जोंनि समा जोंनि गामियावहाय गैयाब्लाबो माने गुबन गुबन जायगायावहाय जोङो नुनो मोनदों आरो आरो खोना नानो मोनदों औ समाजावहाय नुनो मोनदों जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो गाज्रि बुंनो थांगोन फ्लेक्स सिकर बिरिस बिरि लोगोसे ना आथिखालाव जोङो माखासे उन्दै उन्दै गथसाफोरखौ मा खालामनाय नुनो मोनो गानजा सोबनाय ड्राग्स लानाय बायदिसिनायावबो जोंनि जोंनि समाजावहाय लासै लासै फैनायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै आरो। जाय आखल आखुआ नोखि जोबोर गाज्रि जायखौ जोङो फरायसा जिउआव गोनां गैया बेफोर बेफोरखौ जोङो लायोब्लाथाय मा जायो फरायनायाव जोंनि ब्रेन जिथु साननो हानाय गोहो बेफोर गोमालाङो आरो। जायनि जाउनाव जोङो फरायनाय फारसे गोसो गैयै जायो लोगोफोरजों गिदिंथिंनला बायनाय गोसो जायो सोरबा गेदेरनि बोसोन मानियै जालाङो उन्दैखौ जोङो मान होनो रोङै जालाङो गेदेर उन्दै सिन मोनयै मान सनमान गैयै बेफोरबायदि थासारिसिम जालांनाय खौ जों नुनो मोनसै आरो माखासेफोराथ' आथिखालाव मा खालाम गानजाजों गोदोना थानानै जानला मोनला खालामसै आरो निसा बेसाद फेग्रा मुवा होन बुङो जों जौ सेरेब बेफोरखौबो नुना हायो। जायफोर खौ लानानै जोंनि फरायसाफोरनि जिउआ माखासेना आलाय सिलाय जानाय बा माखासेफोरा निसा बेसाद लानानै जिउ खोमानांनाय बे थासारिसिमखौबो जों नुनो मोनदोंसै आरो गु बैयै बुंनो थाङोब्ला जों नै गोदान बोसोर फैनाय समाव जों माखासे पिकनिक प्लेस बेफोराव थांनायखौ जों नुनो मोनो जेरावनोखि माखासे थांनानै जौ लोंहैनोसै बिदिनो बायदिसिना फेग्रा मुवा लानोसै जाय फै थांनायावथ थांगोन बिसोरो गावनि बाइकजोंनो नाथाय उनाव फैनाय समावहाय मा जायो जोंना फेग्रा मुवा बा निसा बेसादखौ लानानै बिथांमोनहा हुस गैयै जानोसै बाइकफोरखौ साखावलाबायना फैनानै मा खालामो माखासे समाव जाब्रब थायजोंहाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांनाय बेखौबो जों नुनो मोन्दों नङा होमब्ला नोंथां। बिदिनो जोङो फेग्रा मुवा आरो औ। फेग्रा मुवा आरो निसा बेसादा आथिखालनि फरायसा जिउआव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ आङो जोंनि ओनसोलाव एबा समाजावहाय खोनानो मोनदों आरो नुनो मोनदों आरो। औ।
थिग बेबायदिनो आरो फेग्रा मुवाखौ बुङोबाथ जोंनि उन्दै फरायसाफोरखौल नङा गिदिरफोरनिफ्रायबो बे बुस्थुवा माने गोहोम खोख्लैयो। जोंनि गिदिर बा जोंनि गामि समाजाव नुनाय फेग्रा मुवा लाग्रा गोबां स सुबुं दं। जेरै जोंनि आबै आबौ बा जोंनि गिदिर सुबुंफोरानो बि बेफोरबायदि फेग्रा मुवाखौ लानानै उन्दै बैसोनि सुबुं बा जोंनि फंबाय बिनानाव बा सोलोंथाइ लाफुनाय जोंनि फंबाय बिनानावमोननिसिम नुनाय जायो। देखायनानै होनाय जायो बेनिखायनो जोंनि समाजाव बेफोरबायदिनि जोब बांसिन गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय जायो थिग बेबायदिनो जों फेग्रा मुवाखौ लायो बा जोंहा गोबां खहा दं। जेरै नखराव दावराव दावसि दि गोबां नुनाय जायो न खरनि खाथि खाला दावराव दावसिखौ नुनो मोननाय जायो जों बे फेग्रा मुवाखौ लानानै। नुनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि समाजाव बिदि फेग्रा मुवाखौ लानानै नखरफोराव दावराव दावसि खालामफैनाय बिदिनो गामिनि दखानफोराव थानानै जौ लोंनानै देखायनाय बा लामा लामि थाबाय लामाफोराव थाबायनानै होलां - होथां देखायनाय जोंनि सेंग्रा सुबुंफोरनि सिगाङाव बेफोरखौ देखायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जोंहा बे फेग्रा मुवाखौ लानानै गोबां खहा जानायखौ जों नु नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ थारैनो जोंङो बुंनांगोन ज नोंथांङा मोजां आयदाखौनो रायखांना होदों। बे बाथ्राखौ जोंङो बुंनांगोन। जोंनि माखासे गेदेर सुबुंफोराबो जोंना मा होनो जोंनि उन्दैसाफोरखौहाय गाज्रि बेसाद एबा फेग्रा मुवा लानायाव हाय हेफाजाब होनाय बायदिखौ जोंङो नुनो मोन मोनो आरो मानो होनना बुंङोब्लाथाय जोंङो माखासे गामिनि गेदेरफोराबो जोंना मा खालामो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ लानानै फेग्रा मुवा लानाय जेरैबायदि जौ लोंनाय सिगारेट सेबनायाव बेफोरखौ लाफानायखौ जों नुनो मोनसै आरो जायनि जाउनाव जोंना उन्दै उन्दै गथ'साफोरा मा जायो उन्दै समावहाय सोलोंनाया बिसोरनि हुदा नालाय बिथांमोनहाबो सानो जे बिथां जोंनि गेदेर फोरानो लोंदों जादों जोंबो लोंनायना नायनायनि माबायदि मोनो। बा सोबनाय नायनानायनि सोब ग्रा बेसादखौ माबायदि मोनो बेफोरबायदिनि थाखाय जोंना मा जायो माखासे जों नुनो मोनसै आरो नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ बेनो गोहोम खोख्लैयो।
औ थारैनो जोंनि समाजाव थारैनो जोंनि समाजावहाय माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरा फेग्रा मुवा एबा फेग्रा बेसाद लानायनि गुबै दायनिगिरिया जोंना गेदेरफोरानो होननानै बेराफारसेथिं जों गेदेरफोरानो होननानै बुङोब्लाबो बांद्राय गोरोन्थि जाया।
औ औ बिदिनो ओ बेफोरबायदि निसा मुवाखौ लानानै बा निसा बेसादखौ लानानै गिदिरफोरखौ सनमानबो होनो रोङै जालाङो। बेखौबो जोंनि समाजाव जे जौ फेग्रा मुवाखौ खौ लानानै नुनो मोननायखौ जायो आरो नोंथां
औ औ थारैनो।
औ होनबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ जोंङो बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनिययावनो फोजोबनोसै नोंथांजों नोंथाङा आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसि
उम दे